हेलौ नोंथां।
हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों औ।
औ नोंथां औ नोंथाङा दा फ्रि दंथ'योना नोंथां।
औ नोंथां आङो नोंथांजों ओ दावबायनायनि सायावहाय सावरायनो थाखाय फन हरदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां जागोन नोंथां।
औ सावरायनो हागोन ना नोंथां।
हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ औ अब्ला नों नोंथाङा जागायगोरनो ना आं जागायगोरनो नोंथां?
नोंथाङानो जा जागायजेन गोरदो नामा नोंथां।
औ दावबायनाय होनना बुङोब्ला नोंथां आं जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि खाथि खाला थानाय माखासे दावबायारि बा दावबायग्रा जायगानि मुंफोरखौ नङा होमबा नोंथां। जेरै आंनि साखाथियाव थानाय बा जोंनि ओनसोलनि ओनसोलाव साखाथियाव थानाय दावबायग्राफोर जायगा दं हिसाबै जेनेबा मख'जाथाव मुंदांखा जायगा हिसाबै जेनेबा लानो हायो होनोब्ला जेरै रायमना नेसनेल पार्क नङा होमबा नोंथां। जायखौ होनो बर'आव रायम'ना माहारियारि हाग्रामा नङा होनोमबा।
औ
औ नोंथां बे अह रायमना नेसनेल पार्कआव ओ गोबां मानसिफोरा माने दावबायनो फैयो आरो नोंथाङा। गोबां हादरनि गोबां ओनसोल
गोबां रायजो रायमना नेसनेल पार्कआव दावबायनो थाखाय फैयो आरो नोंथां। बेयाव गोबां रोखोमनि नुनो मोनो जेरै जिब- जुनारफोर नुनो मोनो। जेरै दाउसिन -दाउला जों लोगोसे गोबां गाबनि सिखिरिफोर नुनो मोनो। जेरै गोजा, गोथां, गोमो, गुफुर बाथ' गां आरो गोबां बायदि बायदि आरो बेयाव ओ राय रायमगा नेसनेल पार्कआव बेफोरबायदि सिखिरिफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेयावहाय मख'जाथाव मोनसे अहो जुननि मुङा जाहैबाय ओ गल्डेन लेंगुर जायखौ होनो जोङो सनानि मोख्रा न' मोनथां। बेफोर मोख्राफोरखौ नायनो थाखाय गोबां जायगानि सुबुंफोरा गोबां ओ ओ गोजान- गोजान सोहोरनि नङा होनबा नोंथां? गोबां बेलेग आलदा कान्ट्रिनि मानसिफोराबो बेयाव दावबायनो थाखाय नाय- नायनो फैयो आरो नोंथां।
औ नोंथां आरो जोंहा सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क नङा होनबा नोंथां? बे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कआवबो माखासे गोबां रोखोमनि जुनारखौ नुनो मोनो। जेरै मैदेर नङा होमबा नोंथां? मै आरो जिबौ, दाउसिन -दाउला आरो मान्दाब मोफौ आरो बेयावबो गोबां गाबनि सिखिरिफोरखौहाय नुनो मोननाय जायो नोंथां। जायनि थाखाय बे सिखना जोंनाव नेसनेल पार्कआव गोबां रोखोमनि सिखिरिबो थानायनि थाखाय सिख्रिफोरनि मोनसे सेन्टार नङा होमबा नोंथां? सिख्रिफोरखौ रैखा खालामनानै दोनग्रा मोनसे सेन्टार गभमेन्टआ बानायनानै होदों नोंथां। जाय बे जायगायावहाय मा सिख्रि सेन्टार रिसार्च खालामोन आरो नोंथांनाव होमबा बे रिसार्च सेन्टारावहाय। सिखिरिफोर रिसार्च खालाम आरो सिखिरिफोरखौहाय मा ओ ओ जाहाथे से सिख्रि सिखिरिफोरा गोमालाङा। सिखिरिफोरखौहाय रिसार्च खालामनो थाखाय बेवहाय गोबां मानसि दावबायनो फैयो आरो नोंथां।
औ औ।
औ जायनि थाखाय बेखौहाय बानायना दोननाय जादों। मानो होनोबा बे सिखिरिफोरा बुंनो थाङोब्ला नोंथां बे सिख्ला जोहोलाव नेसनेल पार्क खाथियाव मोनसे पार्क दङ आरो ना। जि पिकनिक जाग्रा स्पट दङ होमबा नोंथां पिकनिक स्पट बेयाव गोबां सुबुंफोरा दावबायनो फैयो नङा होमबा नोंथां? बे दावबायनो फैनायाव मा जायो नोंथां। बे लामाफोराव सिखिरिफोरा जिं जिं जिं जिं जिं गोबां बिरथिं बायो। बा- बानानै जमा- जमा -जमा -जमा थायो आरो नोंथां। बे समाव मा जायो नोंथां बे गारि मथरनि होंगो दोंगो जानायलाय बे सिखिरिफोरखौहाय माने दान गारिफोरा दानथारलाङो बा थैयो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दा जायनि थाखाय बे सिखोनना जोहो जोहोलाव नेसनेल पार्कआव मोनसे सिखिरिफोरनि थाखाय मोनसे रिसार्च सेन्टारबो बानायनानै दोननाय जादों आरो।
आ
आरो लोगोसे बेयाव गल्डेन लेंगुरखौथ' नुनो मोनखायोखा नालाय नोंथां। गोबां रोखोमनि गन्देल ल दं बेवहाय आरो मानि मैदेर जायखौ होनो नङा होनबा मैदेर। मैदेराबो बेयावहाय गोबां नोङो लामाजों बारस'बाय थानायखौ नुनो मोनो। मोनो आरो बे सरलपारा पिकनिक स्पटआव नोंथां गोबां मानसिफोरा गोबां ओनसोलनि गोबां जेरै आलदा -आलदा जायगानि सुबुंफोरा आलदा- आलदा रायजोनि सुबुंफोरा फैनानै बेयावहाय गाव -गावनि गोजोननाय बे खौ लाफैयो आरो नोंथां बेयाव पिकनिक जानो फैयो जेरै गोदान बोसोराव। बा मागो फोरबो दमासि फोरबो बा गाव। गावनि गो गोलोम बोथोर समाव नङा होमबा नोंथां गाव गावनि गोसो बायदि मोनसे मोनसे सम लानानै बेयाव सुबुंफोरा रंजानो फैयो आरो नोंथां। बे सरलपाराया जाहैबाय भारत भुटान। जायखौ होनो जों इणड' भुटान बरडार नङा होमबा नोंथां भुटान ओनसोलनिफ्राय। बोहैयोबोनानै बे दैया जोंनि भारत ओनसोलाव बा जोंनि आसाम आसामावहाय हाबफैयो आरो नोंथां बेखौ जोङो सरलपारा। पिकनिक स्पट होननानै जों मिथिनाय जायो आरो नोंथां। दा थिग बेबायदिनो नोंथां नोंथाङाबो नोंथां। नि ओनसोलनि बा नोंसि नोंथांनि साखाथियाव थानाय माखासे दावबायारिफोरनि जायगानि। बा नोंथाङा बहा बहा दावबायनो मोनखो दिनैसिमाव आरो मा मा? एक्सपिरियेन्स मोनखो बेनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ खावलायहरनाय जाहैबाय नोंथाङा
हागोना ओमफ्राय गिबियावनो दावबायनाय होयो। जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बै दाबसे जायगायावहाय दावबायलांनाय आरो जोङो दावबायनायनि बे जों अनेक माखासे गियानफोर आरो माखासे। आरो सान्फौफोरखौहाय जों मोननो हायो आरो जेरै साननानै नायोब्ला जोङो। दाबसे जायगानिफ्राय जों गुबुन हादरफोराव बा गुबुन दस्रा मोनसे जायगाफोराव जोङो थांनानै जेराव बिसोरनि गाननाय-जोमनाय हारिमु आरो बिसोरो मा रोखोमनि साखोन-सिखोन थायो बिसोर मा जायो। बिसोरो माबोरै राय्लायो बिसोरो मानसिफोरजों मा रोखोमै
औ हरा
माने सनमान होलायो बा आलासिफोरखौ मारैहाय सिबियो। बेफोरखौहाय जों नुनो मोनबोयो आरो। बिदि बिनि बिनि मादावनो आंबो मोनसे जोंनि साखाथियावनो हा जे जोंनि आसामावनो थानाय मोनसे माने मेघालया होननाय बे जायगायावहाय आङो सानसे समावहाय दावबायहैदोंमोन आरोना बे दावबायहैनायखौल' मेघालया रायजो। जे अ। दा बे समावहाय ओ आङो बे सिनिफ्रायहाय माने बे जायगायाव बेरायहैनो जोबोद माखासेनो ओ ओंथि गोनां बा ओ ओंथि गोनांबा बिसोरनिफ्राय माखासे बिसोर माबोरै थायो बा माबोरै जायो बिसोरनि जायगाफोरा माबोरै साब सिखोनै थायो बेफोरनि बादै आङो मोनथिबोनो हादों आरोना दा बि बिसोरनियावहाय जेरैबाय जेरै बिराद गोबां जायगा माने बेरायग्राफोर दं आरोना बिसनियाव जेरै
नंगौ नोंथां
बुंनो थाङोब्ला एलिफेन्ट फल ओमफ्राय दाउखि। बिनिफ्रायहाय आरो
सेरापुन्जि
ओ जायगाफोर दं ना जेरै सिरापुजि बेफोरबायदि आरोबाव जेनेबा थांनानै जेब्लानाखि ना ओ जेब्ला खामानि मावै मावै बा माबा मोनसे ओ अननानै बा माबा मोनसे मेंनानै जायो माइडहाय्रे जायो एबा मेङो जेर गावनि मेलेम मेलेम बेफोरखौ जोङो बेफोर जायगायावहाय थांनानै जों गावनि मेेनखौहाय थान्दा बा दिजों लाखिहैनो हायो आरो आ जों बेसिनि जायगाफोराव थांनानै जों नुनो मोनो